ना नोंथां
औ नोंथां खोनागासिनो दं आङो।
औ आं नोंथांनो कल हरनायनि जाहोनानो आङो बेनो मोनसे आयदानि सायाव आङो रायज्लायनो थाखाय नोंथांनो फन हरनाय जादोंमोन। नोंथाङा निसय थाइ सम दङब्ला आंजों रायज्लायफानो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां नै दाथ' आङो बेबायदि जेबो मावाखै नोंथाङा जि बाथ्राखौ लानानै सावरायनो नागिरदों सावरायजागोन जे नोंथां।
नों
नोंगौ नोंथां अब्ला आङो आयदाखौहाय फोरमायग्रोनसै आयदाया जाहैबाय जोंनि ओ बर'फोरा गोदोनिफ्राय दोरोङारि हिसाबै औवाखौहाय माबायदि बाहायबोदोंमोन औवाखौ मा मा खामानियाव बाहायदोंमोन बिनि सायावहाय रायज्लायनो सानदोंमोन नोंथां दायो सावरायनो हागोनना नोंथां?
औ नोंथां नोंथाङा जि मोनसे आयदा लाबाय जे औवा औवानि बाहायनाय जोबोर मोजां जादों नोंथां थारैनो सावरायजागोन नोंथां आं सावरायनानै बेखौ मोजां मोनगोन निस्सय।
नोंगौ नोंथां अब्ला आङो बे औवानि खेंफोरथिखौ आङो बिबुंथिखौ फोरमायनोसै
औ नोंथां जागोन दे फोरमायजागोन
औवा होननानै बुङोब्ला जोङो मिथियोदि नोंसां जोङो जोनोमनिफ्राय लानानै जोङो थैजासिमाव जेरै जोनोम जानाय हाबा थैनाय जोंहा बे मोनथाम खान्थिया जोंनि सुबुं माहारिनाव दङखाय जोङो बेफोरो गासैयावबो जोङो बाहागो लायै बाहागो जोङो औवानि बाहायथिफोरखौ जोङो नुनो मोनो जेरैहाय जो जोङो बुंनो थाङोब्ला गथ' जोनोम जानाय गथ' जोनोम जानाय समाव जेब्लानाखि ओन्दैनि उथुमायखौ ओ एबा नारिखौ हानो थाखाय जोङो गोदोहाय मा खालामोन औवा बिसिनि जेनाखि गोबौ बेफोरजोंहाय उ थुमायखौ हायोब्लालायनो मा फोथायोमोन बर'फोरा थाब रानो जा थे ओ गथ'नि बिमाया जाहाथे थाब खामानियावहाय मुखुब जाफिननो हायो बिनि बेनि थाखायनो मा गोदोहाय औवा बेसे जोंहाय हानानै लायोमोन आरो जोङो मासे खालामबावोमोनदि ओ गोदोहाय थ' जोंहा मोजां बेबायदि उन्दुग्रा बिसिनाफोर गैयामोन नालाय संग्रायावहाय फुथुनाय बेफोरबायदि खामानिखौबो बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो
औ
जेरै जोङो हाबा हुखा होननानै बुङोब्ला जोङो हाबा हुखा अखायावहाय जेरैहाय जोङो जेरैहाय मन्दप बानायनायफ्राव जोङो माखासे बाथौ धोरोमनि जे हाबा अखा ज औवाफोर दुमनाय एबा बारि दुमनाय जोङ बेफोरखौबो जोङो नुनो मोनो जेरै म बाथौखौ लानानै बिथांमोनामोन ब
औ
रुमनायावहाय जेरै दाननाय जेरै दावथु बिखा हेबनाय बेफोर गासैबो औवाजोंनो लानाय जायो जेरैहाय जोङो बुंनो ह बुंनो हायो जेरै संनाय खावनायाव जोङो बाहायनाय मावनाय दांनायाव जोङो बाहायनाय बेफोर आयदायावहाय जोङो बुंनो हायो जेरैहाय जोङो संनाय खावनायाव बाहायनाय होननानै बुङोब्ला जेनाखि जोङो ओरै
लानायखौ जों नुनो मोनो
औ
दाला आरो सानदांगा जोङो खनायखौ जोङो नुनो मोनो जेरैहाय जोङो मैहुर खालामनो थाखाय ना हमनो थाखाय जे
औ
खबा फेन खखा खाखि बेफोरखौबो मा ओ फल' बेफोरखौबो मा औवाजोंनो बानायनानै लायोमोन आरो बेफोरजोंनो आरो ना हमनाय आरो गासै मैहुर खालामनाय खामानिफ्राव जेरैहाय जोङो ओ हाग्रायावहाय मैहुर खालामनाय समाव जोङो जेरैहाय बोरला बानायनाय थिर बानायनाय बेफोर खौबो जोङो औवाजोंनो बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जोङो बुंनो थाङोब्ला जोङो आबाद मावनाय आबाद मावनायाव जोङो बाहायनाय होननानै बुङोब्ला जेरैहाय जुंगाल मै जेरै हाथुरानि देन्था जेरै हासिनिनि हाथाइ जेरै बेदानि हाथाइ
औ
बेफोर आरो जेरैहाय जोङो माइ बा बाननो थाखाय जोङो बावखा बानायो जेरै माइखौ खायनो थाखाय जोङो हुकेन बानायो जेरै माइ थुमनो थाखाय जोङो रयना बानायो बेफोरखौ जोङो औवानिफ्रायनो जों बानायनानै लायोमोन आरो जों बुंनांगोनदि नोंथां आरो जोङो थैनाय समावबो जोङो गोथै बानगारनो थाखाय मा खालामोमोन ओ जोङो औवा थसे दाननानै खोलाजों दबलांनाय औवा थसेखौ दाननानै बे औवाखौनो ओ थसे औवाखौनो गोथों नायनानै एबा बेखौनो ना गोथै बान्नायावबो जोङो बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो बिदिनो जोङो आरो जोङो बुंनो हाबावगोन नोंथां जोङो न' बानायनाय न' बानायनायावबो जोङो जोंनि औवाखौनो गोबां ओ बर'फ्रा जेरैहाय मालि मिलि जेरै खामि सैनाय बेफोरावहाय जेरै न'फोर खौ जोङो ओ जोङो बेराफोर दुमनाय बेफोरावबो जोङो औवानि बाहायथिखौ जोङो खम नङा बुंनो हायो बेवहायबो जोङो गोबां रोखोमनि जोङो औवाफोरखौ जोङो बाहायनाय नुनो मोनदों बिदिनो जोङो बुंनांगोन दि औवानि बाहायथिया जेरै फुजा होनाय गासैयावबो जोङो जेरै फुजा होनाय होननानै बुङोबा जेरै खे खेराइफोर जा गारजा फुजा आरो न'नि फुजा होनाय बेफोराव मानो गासैयावबो जोङो औवानि बायथिखौ जोङो नुनो मोननाय जायो थिग नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदि औवानि बाहायनायखौ
जानो हागौ नोंथाङाबो नोंसिनि ओनसोलाव बाहायनाय औवानि बाहायथिखौहाय फंनैसो बुंनो हागोन दे नोंथां
औ नोंथां ओ जिहेथु नोंथाङा गोबांथार बाथ्राखौनो बुंलांबाय आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथांनि मिथिनानै दा औबबा औवा होनना बुङोब्लाथ' जोंनि सुबुं माहारिया रायजो जानाय बा सुबुं समाजाव जे औवानि बाहायनाय बेनि बिहोमाया गोबांथार। औवानि जोङो अनगायै जोङो जि जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनाय बेखौ साननो हाथावा। दा औवा होननानै बुङोब्ला औवाया बेबायदिनो गोबांथार रोखोमनि दङ। जेरै ओरै गुरखा औवा थाबाय औवा माखाल थाबाय औवा खेरे थाबाय नङाामा नोंथां बेबायदिनो गोबां गोबां रोखोमनि औवा थायो आरो आरो लोगोसे
जिे बे रोखोमनि औवाफोरखौ लानानै बिसोरनि बाहायनायाबो एसे जुदा जुदा। जेरै औवा बुरखाफोरखौ जोङो जायखिजाया न'फोरनि बा बैसांफोरनि जोङो बेखौ खुन्थिया बानायनो थाखाय बाहायनाय जायो थिग बेबायदिनो औवा मा आखालखौबो बेबायदिनो जोङो खामि जिरनाय बेबायदि गुबुन गुबुन खामानियाव बाहायनाय जायो आरो औवानि ब बाहायनाय होनोब्ला जों गिबियावनो बेखौ बुंनांगोन जिहेथु मोनसे औवा मेवाइ औवानि गाजा बेखौ जोङो ओंख ओंख्रि हिसाबैबो जानाय जायो आरो अमा मेवाइखौ।
आदार हिसाबै जोङो बाहायोना नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां औ आरो लोगोसे नोंथाङा बुंलांखाबाय। जिहेथु जों औवा औवाखौ बाहायनाया जोंनि थाखाय जोबोरैनो गोनांथार आरो। मानो होनोब्ला जोंनिया प्लास्टिकनि बेबायदि बानायनाय मुवाफोर मुवा बेसादफोरा माने बायोब्ला बा गाज्रि जायोब्ला समजों लोगोसे बेयो हाजों सेवनानै माने हासार जानानै थाङा। नाथाय औवाजों बानायनाय जिखिनि मुवा जिराद खादायानो जा खिरखायानो जा बा जिरायग्रा मासियानो जा बा दरजाफोरानो जा बेफोरो जुदि समजों लोगोसे गाज्रि जालाङोब्ला बा बाहायजाथावै जायोब्ला बेखौ गारनानै दोनोब्लाबो बे औवाया लासैनो माने हाजों गोरोबनानै बियो सेवनानै थाङो आरो जायखौनो जोङो मा बुंनाय जायो? ओ बाय'डिग्रेदेबोल होननानै बुंनाय जायो आरो बेखौ दा बेनि थाखायनो जोङो औवाजों बानायनाय जिखिनि मुवा बेसाद बेखौ जों जेसेबां हायो जों बाहायनांगौ आरो। आरो बेयो औवाजों बानायनाय जि मोनसे जिनिस बेयो माने जोबोरैनो जोंनि देहानि थाखाय मोजां आरो बेहाय जेबो बेबायदि रासायनारि मुवाफोर होनाय जाया। खिन्थु जोङो प्लास्टिकनि मुवाफोर बानायोब्ला बेहाय माखासे रासायनारि मुवाफोरजों बानायनाय जायो। जों बेफोराव मुवा बेसादफोर दोननानै जायोब्ला जोंनियाव बेराम जानायनि माने मोनसे माबाया थायो आरोना खाबुआ। थायो दा जोङो बेबायदि सम्भाबना थायो नोंथां। नंगौ आरो दहाय नोंथाङानो बुंखांखाबाय औबवखौो जों बेबायदिनो गोबां खामानियाव बाहायो। जेरै जोंनि गामि ओनसोलफोराव बांसिनानो जोंनि सुबुंफोरा माने इटानि सोलायै पाक्कानि सोलायै मा औवाजोंसो न' बानायो। औवाखौ गिबियावनो खामिजिरो खामिजिरनानै बेबायदिनो सोरगिदिं बेरा दुमफेनानै बेनि सायाव हाब्रु लिरलानानै बेयावनो थायो आरो सान्दुं अखानिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय आरो मोनसे बाथ्रबाव जिखिनि जेरै मानलाग्रा मैगं थाइगं लाइफांफोर जेरै जिंखा थाइबें पटल बेफोरखौ आबाद मावनाय समाव बेफोरखौ मानला होनो थाखायबो जोङो औवा खौ बैसां महरै खानानै होनाय जायो आरो नङा होमबा नोंथां आरो मोनसे बाथ्रा मोनसे बाथ्रा फाव जिहेथु आथिखालाव दिरुं बाहायो गुना बाहायो नाथाय गोदोनि समावहाय बा दाबो खायसे जायगाफोराव बे औवाखौनो मोनसे थेवोल होननानै बुंनाय जायो बे टेवोल महरै जिरनानै जायखिजाया बेरा खाफ्रानायफोराव बा बेबायदिनो जोङो माइ गायो नङा होमबा खोथिया फोरखौ खानायफोराव जोङो बेखौ थेवोलखौ बाहायनाय जायो आरो नोंथां थिग बेबायदिनो जोङो औवाखौ गोबांथार खामानियाव बाहायो आरो आरो जों आथिखालाव नुबाय औवाखौ बाहायनानै औवानि मुवा बेसाद बानायनानै माखासे जोंनि लाइमोनफोरा फालांगि खालामनो हमदोंसै जेरै जेखाइ खबाइ हेब नानै बेबायदिनो खादा हेबनानै सान्द्रि हेबनानै जोङो जुदि मोजाङै बेखौ हेबनानै हाथाय बाजाराव फानोब्ला जों जोंनि जि न'खरनि रांखान्थियारि बिथिं बेखौबो जोङो जौगाहोनो हागोन होननानै सानो आरो नोंथां
नंगौ नोंथां थारैनो सैथो आरो जोङो माखासे दोरोङारि दामजु हिसाबावबो जोङ बाहायो जेरै जोङो सिफुं बानायनाय गंगोनना बानायनाय थरखा बानायनाय जेरैहाय हिसानसालियाव जोङो बाहायनाय गोबां रोखोमनि जोङो नुनो मोनो जेरैहाय जोङो जुमायफोरनो थाखाय दाला बानायो आरो जोङो माइ माइ दोननो थाखाय जेरै दुलि बानायो बेफोरो गासै खौबो जोङो औवानिनो बाहायथिखौ जोङो नुनो मोनो नाथाय जोंना स समा जानानै फैबाय नोंथां बाखि समफोरावहाय नोंथांजों आरो मोजाङै बिदिनो सावरायनो मोनगोन होननानै आसा थाबाय गोजोननाय थाबाय नोंथां बिनिसिम